हेल' खानादों ना।
ओ।
हेल'।
औ खोनादों आगै।
खोनादोंना आब'आ।
औ खोनादों आगै खोनादों।
औ। अब्ला आब'आ दायो मा। खालामगासिनो।
आं दायो ओरैनो दंङ गैया।
अ। अब्ला आब'आ फ्रियैनो दंङ ना दायो
औ फ्रियैनो दं आगै
हेलौ
औ खोनादों आंङो फ्रियैनो दंङ दायो
आब'निखौ मोजां खोनाफैयाखै
दायो खोनाबायना आगै हेलौ खोनादोंना आगै हेलौ
खोनादों ना आब'आ
औ खोनादों आगै खोनादों हेलौ औ औ फ्रियैनो दंगै आंङो दायो
औ अब्ला आब'आ ओ आंजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो हागोन नामा हेलौ
औ सावरायनो हागोन आगै
खोनायाखैना आबआ
खोनादों आगै नै दायो हेलौ